हेलौ‌ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ औ खोनादों आं नोंथां ।
अ औ नंगौ नोंथाङा नों थांदों फिन खेबसेबाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोनानै नोंथांदों फिन खेबसे कल खालामबाव जाबाय।
औ नोंथां दे बुंनो हागोन ।
नोंगौ जोंङो बिजनेस मावनाय आरो साख्रि मावनायनि गेजेराव नोंथाङा माबा मोनसे फाराग नुनो मोन नामा बेनि सायाव बे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनानै आं कल खालामनाय जादों एबा नों आंखौ बे आयदानसेयाव एबा नोंथांनि जुदिनो मोन्दांथिखौ फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ बिजनेस आरो ओ बेफार फालांगि बिजनेस आरो बेफार फालांगियाव बुंनो थांङोबा जोंनिया बिजनेस आरो साख्रि बे मोननै फारागनि सायाव नोंथाङा फोरमाय फोरमायनो खोनादों बेनि थाखाय सुंद्रैबाबो फोरमायनो सानदों ओ जोंहा मोनसे सनायनाय लोगोनो जोंहा मोनसे स्रिया गोबां खस्थ' होनना नाजानानै जोंहा साख्रिखौ मोनो लोगोसेनो बेयो बांसिन गभमेन्टनि गभमेन्ट साख्रि बा प्राइभेट साख्रि गोबां साख्रियावबो फाराग थायो अब्लाबो दा जों सावरायनो थांनाय बायदियै जोंहा ओ सरखारि साख्रिनि सायाव जों आं बुंनो सानगोन जों सरकारि साख्रि होननानै बुंङोब्ला जोंना मोनसे सेलारिया ओ फिक्सआनो जानानै थायो बा एसे एनै आबि गोजौ गाहाय जानानै थागोन उनावहाय अब्लाबो जोंहा मोनसे सरकारी साख्रि आ मोनसे लाइप थाइम मोनसे गेरेत्ती ताइप आव गेरेन्थि हिसाबै थानाय जायो मानोना बेहा मोनसे टाइम पिरियड दं आंहा बे सम सिबां बा बे बैसोहालागै आं मोनसे साख्रि मावनो हागोन बा आंनि मोननो मान मोननांगौ धर्म बा आंनि बेथना बेसेबां जागोन बेफोरबायदि मोनसे सिमा लिमिट थायो खिन्थु जाय बेफार फालांगि मावगोन बेनिहाय मा जागोन नों गावनो रिक्स लानांगोन गाव रिक्स लानानै नोङो नोंनि बेफारा मोजां जानोबो हानाय आरो सम लानो नों मोजां आयदाजों जुदि बेफार फालांगिखौ खालामा नों जोंहा माने खहा ओ जानो गोनां दं माने जेनेबा जोंहा रिक्स जायो बेफार फालांगियाव खिन्थु साख्रियाव जोंहा खस्थ'यै नाजानानै मोनखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे ओ सिजासिम मोनसे टाइम पिरियड थागोन नालाय बेसिमहालागै थानो हागोन। अब्लाबो बे बेफार फालांगियाव जोङो रिख लानांगोन खिन्थु बेफार फालांगि आरो साख्रिनि माबायाव जोंहा रांखान्थि ारियाव जोंहा पेपार फालांगिजों जुदि जौगानाय जुदि बेफारा फालांगिया जौगालाङो अब्लानोा गोबां लाइफा सोलायनो सोलायलाङोबा मर जायो बेफार फालांगिजों आरो साख्रिनि मावनायनि लायोबा बेलेग जायो लोगोसे बेफार फालांगि मावोब्ला जों जायगायाव थानानैबाबो बेफार फालांगि मावनांगायो। हायो गोबां फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम खिन्थु जों साख्रि मावनाय होननाय लोगोनो जोंहा गुबुन जायगायाव थांनांगौ बा न'आव न'खरनि गारजेन न'खरनि फेमिलिजों एथबां सम टाइम होनो हाया गोबाङानो होनो हाया। ओ साफा सानै ज होनानै न' सम होनानै साख्रिखौ मावनो हायु बे बेफार फालांगिया बांसिनानो न'आव थानानै बा न'खरनि सुबुंफोरजों बा फेमिलि जों थानानैनो गावनि बेफार फालांगिखौ सोनार लांनानै गावनि बेफार फालांगिखौ मावलांबाय थायो। दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे नोंथांखौ फोरमायलायग्रोनो हो फोरमायग्रोनो खोन्थाफोरा बुंनाय जाबाय।
नंगौ। जोङो साख्रि मावनाय एबा बिजनेस मावनायजों र बे फारा ज ायलानो दं सावासिनो सावरायगानो दं दं माथांग गार नोंगौ साख्रि मावनाय होननानै बुङोबा नोंथांनो बुंलांखाबाय जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों जों गोबां फरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे साख्रि साख्रिखौ जों लानो हायो बा जों मोनसे साख्रिखौ जों मोननो हायो नोंगौ। जोंनि जुदिनो बे साख्रि मावनायनि आरो फारागा बेनोै जोङो फरायनानै गोबां नाजानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रोखोमनि गुब गुबुन दिडपार्मट साख्रि मोन
माय जेर जों
फोरोंगिरि जों साख्रि इन्जिनियार बेफोरबायदिनो जों माखासे मेलेेजया कस बायदिदों
गोबां जोंनि लेखायाव गोबां आाद दङ नाथाय बेनि गेजेरजों मोनसे फिजिकेल क्लास नि गेजेरजों गोबां खनि गेजेरजों सखौ मोननो हायो। नंगौ नंगौ जोङो बिजनेसानानै आरो माखासे जोङो साख्रि मावग्रासिनो। माखसे होनांगोनार जेरै जोङो बिजनेस मावोबाथाय जों बुंनांगोन जायखौ लिमिटेड ओंखाम होननानै बुंनांगोन नोंथाङा दिनै लाबो जानोानांगौ लसबो जानांगौ एबा नोंथाङा पन्सास हाजारबो मोन हागौ बा एक लाखबो मोननो हौ जायखौ बुङो जोङो दिरै लिमिटेड इनकाम। नोंगौ फारागा बेनो साख्रि मावनायनि गेजेराव माखासे लिमिटेड इनकामफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै जोङो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोम जों बिजने मावनो हायो द बिजने मावनो हायोङोोरानि बिजने मावनो हायो अमानि बिजनेस मावनो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मोसौनि माखसेबां रोखोमनि द दखान फालांगि होनानै नों माखासे बेफार फालांगि नोङो मावनानै जोङो बिजनेसखौ जोङो मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव माखासे जोङ मैगंनि जों बिजनेस मावनो हायो जेरै गुबुन दाबसेारि जायगानिफ्राय मैगं गुब दाबसे जाया जोङो मैगंखौ लांनाय जायो जेरै जोङो खम दामावनो बायनानै जेरै जोङो बाजि राङाव बायनानै गुबुनाव जि राङाव फानहैयो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे रां खामायनो हायो बेखौनो बुङो बिजिनेस बेनो जाहैबाय लिमिटेड इनकाम दिनै नोङो दस थाखाबो मोननो हागौ थाइबाबो मोननो हागौ नों दिनै दस थाखाबो मोननो हागौ पनसास थाखाबो मोननो हागौ औ बेनो जाबाय आनलिमिटेड नि सायाव जोङो साख्रिया जाहैबाय मोनसेया जायखौ जोङो से दानाव जोङो मोननाय जायो जेरै थामजि रोजा नैजि रोजा साख्रि लानानै साख्रि बेफोरबायदि जोङो बेथनफोरखौ जोङो मोननायखौथ' मोनगोन नंगौ साख्रि मावनाया जोबोद मोजां ओ स्ट्रं आरो स्ट्रंयै जों थानो हायो जोंनि इ सि रुमफ्राव थांनानै जोङो साख्रिखौ मावनो हायो दिनै जोङो माखासे अबस्थाफोरा माखासे मोजाङै ड्रेस फोर गाननानै जोङो स्टेन्डारराव जोङो साख्रि मावनाय नोंगौ साख्रि मावनाय सुबुंयासे मोजाङै सनमानफोरखौ मोनसिननाय जायो बिजनेस मावनाय मावलायनायफोर नंगौ जोङो साख्रि माव साख्रिखौ जोङो माखासे फरायनायनि गेजेरजोंबा मावनाय जायो नाथाय जोङो बिजनेस होननानै बुङो बा माखासे रां खावरि गोनां रांखावरिखौ लानानै जोङो माव जायो बेदिनो जों रांनि गोनांथि जायो जायखौ जोङो माखासे बेसादफोरखौ जों बाय्रोनो थाखाया गंसे दखानखौ जों खुलि ब्रब बानायनो थाखाय गंसे दखान होनो गोनां जायोबाथाय बहुत गोनां जोंनो रांनि गोनांथि जायो जेरै जों दखानखौ बानायनांगोन बानाय नायनि थाखाय गोबां रां नांगौ आरो दखानाव गोबां रोखोमनि माल सोनांगौ जायो बेफोर माल सोनायाव जोंनो गोबां रां नांगौ जायो गोबां रां नांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोंनाव बिजिनेस मावनो थाखाय गोबां रांनि नांगौ नंगौ साख्रि मावनाय आरो बिजिनेस मावनायनि फारागाबो बेखौनो बुगोनदि आं सानो नांगौ बायदि रोखोमै गारि मथर लानानै बेरायनो हायो नंगौ बेबो नंगौ नाथाय जोङो बिजनेस मावनायनि जुदि फारकआ बेनो बिजनेस मावनायाबो जों बेबायदिनो साख्रि मावनायजों लोगोसे जों समान समान खारफानो मदद मोनदों बेबायदिनो जों गारि गुरा लानानै बेफोरबायदिनो जों न' बां लानानै बानायनानै मोजाङै संसार जानायखौ जों बेखौ नुगासिनो नुगासिनो दं गामि ओनसोलफोराव नोंगौ जोङो माखासे
खौ लायोबा जों माखासे आंनि साख्रि माखासे बिजि माखासे गोनांथि जायो नाथाय
बेखौ गासिबो सुबुङानो सुबुंआनो साख्रिखौ मोनजोबा ओमफ्राय जों बिजनेसखौ एथबां जों खालामनो हायो नाथाय जोङो साख्रिखौ गासिबो समाव जों जों मोनजोबा मानो होनबा जोङो बुहुमाव बा जोंनि हादराव गोबां रोखोमनि जोंनियाव फरायग्राफोर दंसै गोबां गोबां जोंनि फरायसाफोर दंसै गोलैसोनानै दंसै बिथांमोन दिनै हाजार हाजार फरायनानैबो गोबां फरायनानैबो बिथांमोना दिनै साख्रि मोननो हायाखै बिथांमोना दिनै माखासे बिजनेसफोराव कम्पानिफोराव एंगेजमेन्ट जानो साननायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों नंगौ दिनै जोंनि गेजेराव माखासे जायनो गोरों बेनो मोनग्रोबा गोरों सुबुंनि थाखाय जागानि आंखाल गैया दिनै रोङि सुबुंनि थाखायसो दिनै थांना थानाया जोबोद गोब्राब होननानै बे समाव बुंनांगोन दिनै नंगौ दिनै नंगौ जों बुंनांगोन बांद्राय गोरों सुबुंफोरनि थाखाय दिनै साख्रिनि आंखाल गैया, भिजिनेसनि आंखाल गैया, दिनै गोबां रोखोमनि जों बिजनेस मावनो हायो एबा जों दिनै जोंनो जायगायाव बाबो बेलेग जागानि देशनि सुबुंफोरा फैनानै जोंखौ जब्द खालामफैनायखौ जों नुबोदों एबा गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंफोरा जोंनि जायगायाव फैनानै बेफार फालांगि बिदि मावनायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंफोरानो फैनानै जोंनि एरियायाव सा-साख्रि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोङो गोख्रों जानांगोन बेफोरखौ जोङो जों बुजायनांगोन जोंनि लाइफांफोरखौ जोङो माबोरै जों साख्रि मोननो हायो एबा माबोरै बिजिनेस मावनो हायो बेफोरखौ जों बुजायनांगोन आरो जों बुजायनायनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि ओनसोलनि थासारिफोरखौ जोङो जोंनि जाहाथे जोंनि मानसियानो जों सुबुंफोरानो जाहाथे मोननो हायो खामानि दामानिफोरखौ साख्रिफोरखौ गासिबो दङ जोङो बिथिङावबो जौगानांगोन नोंथां नंगौ जोंहा समाबो जिहेथु बारा गोबाव गैला नोंथांखौ बे साख्रिया आरो बे बिजनेसनि फाराग एबा नोंथाङा बे नोंथांमोननि एरियायाव माबायदि नुनो मोनदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां नंगौ साख्रि आरो बिजनेस होननानै बुङोबा बेफार फालांगि होनना बुङोबा साख्रिया माने मा जायो जोंनि एरियायावबो एथ'बां गैया मानोना साख्रिखौ मोननाया गोबां खम सुबुङा मोनो बा गोबां खम सुबुङा नाजायो। अब्लाबो आथिखालनि जुगाव ओ बांसिन नानो साख्रिखौबो होसोनो हमदों। अब्लाबो बेनिनो बांसिन जोंनियाव बेफार फालांगिखौ होसो बेफार फालांगिखौ बांसिन मावनो नाजायो आरो लोगोसेनो जों जोंनि बे ओनसोलाव साख्रिनि साख्रि मावनायाबो दंसा दङआनो होननांगौ अब्लाबो एसे जोंनि साख्रि मावनायाबो थाबावनांगौ आरो बेफार फालांगियावबो जोंना जौगानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो फैनानै बेफार फालांगि मावनानै ओ रां खामायनानै गाव गुबुननि जायगायाव गावसिनि हादोराव बा गावनि हादोरथ' हादोर नंला गावसिनि स्टेट बा गावसिनि जायगायाव लानानै थाङो। खालि बिसोरो जोंनियाव बेफार फालांगि खामायनानै जोंनि बे जि रां बेफोरखौ लानानै थांजोबो। लोगोसेनो जोंनि जोंनि जि जायगानि मानसि बेफोरो साख्रिखौ मावनाय मानसि मावनायफोराल'सो मावबाय ओ जाय गोसो बियो साख्रिखौ नाजाथाबना साख्रिखौ मावबाय। लोगोसेनो बिजनेस मावबाय जायफोरबायदिया साख्रि गैलिया, बेफोरबायदिया मा जायो हाजिरा मावनाय बिनि बेफोरावसो बांसिन सोनारनानै थायो। बेनिखायनो जों सानो हायोब्ला जोंनि जेसेबांखिनि सुबुं दङ बिसोरो साख्रि मावै। बेफोरबो माने खाय गासैबो बेफार फालांगिखौ बा बयबो बांसि सिनानो बेफार फालांगिखौ होनो नाजानांगौ। बेफार फालांगिजों बिजनेसजों सोनारनानै थानांगौ। बां सिन हाजिरा बा खामला मावनानै सोनारनो नाजायो जोंनि सुबुङा। बे-बेफार फालांगियाव एथ'बांखि गोबां सुबुंफोरानो खम माने। बेफोरखौ जों माबा मोनस से लानानै उन समहालागै बेखौ खालामलांनांगौ नोंथां। जोंना दा समाबो जानानै फैबाय।
नंगौ नोंथां। नंगौ नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय इयुनखौ नोंथांजों बेफोरबादिनो फोर मोनबावगोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय। गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।